औ
औ खोनादों नोंथां औ
दा नोंथाङा ओरैनो दं नामा ना माबाफोर एसे उसुबिदा
ओ जेबोथ' उसुबिदाया उसुबिदा गैया नोंथां रायज्लाय जागोन
औ आङो नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानैसो नोंथांखौ गोसोखांनानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ दे नोंथां मा आयदानि सायाव रायज्लायगोन नोंथाङानो
औ नंगौ ओ जोङो दा सावरायनो नागिरदों माने बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि सायाव आरो आयदाया बेनो जोंना औ दा औ दा नों थाङाबो बे आयदानि सायाव सावरायनो गोसोखाय आङो बुंफ्रुना होग्रोसै नङा होमबा नोंथां औ औ जोंनाथ' बर'नि ओंख्रि होनबा मिन्थिखायो ओ माखासे मुंदांखा मुंदांखा ओंख्रिफोर दङ जायखौ जोङो नाम खोना बानो बर' हारिखौ गोसोआव फैयो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै ओ जे अनला अनला दाउफोर अनला मेवाइफोर नाफाम बिदिनो सबाइ दाउफोर बेफोर ओंख्रिखौ जोङो बुंनाय लोगो लोगो बर' हारिखौनो डाइरेक्ट मोनथिग्रोयो आरो नोंगौ बे बर'नि ओंख्रि होननानै ओमफ्राय नैबे एम्फौ एवनाय बेबादिनो अमा बेफोरखौ होनबाथाय मोनथिखादो बे माने बर'फोरनि ओंख्रि आरो दा बेबायदिनो बर'फ्रा औ गुबै ओंख्रि माने डाइरेक्ट हारिखौनो सिनायनो नागिरो आरो हाब बेथ' बर'फोरनि ओंख्रिसो होनलायलायनाय जायो खोनायो जोङो ओमफ्राय बेल नङा बरफ्रा आरोबाव माखासे गुबुन हारिफ्रा मोनथियै गोबां रोखोमनि मैगं मोनला आरो बिदिनो बेन्दों बेनलाफोरखौ जानो रोंगौ आरो बेफोरखौ जानानैबो गोबां बेनिफिट दं आरो बर'हारिनि
जायखौ जों औ मेडिसिन हिसाबै बाहायो नोंथां नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ मेडिसिन हारिनि बिफांफोर बे मुलि हारिनि बिफांफोरा माने जायोब्ला जोंनि देहाखौ गोग्गो थाजिम आरो बेबायदिनो मा खायसे बेराम आजारनिफ्राय जेब्लायबो रैखा होनानै दोनबाय थायो आरो नङा होमबा नोंथां? औ दा बिदिनो मोननैसो बे मुलि हारिनि लाइफांफोर जायखौ जों जायो बिनि नामफोरखौ नोंथाङा एसे बुंनो हायो नामा?
औ नोंथां ओ आंनि आंनि जि मोनदांनाय बायदिब्ला ओ जेरै जों ओ बेबायदि ओरैनो लोमजास्रोनाय गगा मोनस्रोनाय बेबायदि मोनोब्लाथाय ओ जोंनिथिं बेबायदिनो जों दाउ ओ जेखौ न'आव फिसियो दाउ बे दाउनि जों दाउ फिसा नायनानै ओ बेजों लोगोसेनो जों मुलि हारिनि ओ लाइफां जेरै मानिमुनि ओ ओ जायखौ बुङो जारि बेबायदिनो सना फुलि रुफा फुलि
औ
माने बेबायदिखौ जोङो ओ बुथुमनानै ओ माने ओ रुनानै माने जायबा जानाय बेमार जानाय बे सुबुंखौ जों लोंहोयो आरो जोंनिथिं
अह नोंथां बेथ' जोबोद मोजां ओंख्रि बिदिब्ला मानि मुलि हारिनि लाइफां आरो जोंनिजोंबो बिदिनो गोबां दङ नोंथां जेरै नोंथांआ बुंखाबाय मानि मुनि आरो मोनसे ओ बुंदोंमोन ना फुलि ना मा होनदोंमोन जोंनि जों बेखौ गुबुन नाम अह बेखौहाय आं दिनै खोनाफेरबाय आरो नोंथांनिफ्राय मानि जोंनिजों गुबुन नामैबो बुङो जानो हागौ खिजाने औ बिदिनो बिराद दङ जोंनिजोंबो ओरै बिदिनो खिफि बेन्दों आ माबा माबि बिदि गोबां दं आरो मानि मुनियाथ' बुंखाबाय आरो जंग्लावरिफोरखौबो जायो आरो
औ नोंथां।
ओमफ्राय बिदिनो गोबां दंबावो जायफोरनि नाम आङो बावजोब्बाय आरो
औ नोंथां औ।
बेफोर मैगंफोरा जोंनि देहाखौ मानि बेमार आजारनिफ्राय गोबां रैखा खालामो होनना गोदोनिफ्राय आबै आबौमोना बेखौ जाबोदों आरो लोमजानाय साजानाय समाव बेखौ माने औ। दोरोङारि मुलि बायदिबो बिसोरो बाहायो आरो बेखौनो नङा होमबा
औ नोंथां औ बाहायबोनाय नुनो मोनदों जों गोदोनिफ्रायनो
दा बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जों मोनथियो फ्राय बुंनो थाङोब्ला देहानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानाय बिस्रा माखासे गुनफोर दं आरो बेनि थाखायनो बरफ्रा बैफोर ओंख्रिफोरखौ गावसोरनो गावनि बागानाव बानायनानै बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जाबोदोंमोन गोदोनिफ्राय दा अनला बुङोब्ला जोङो अनलाया मानि थाखाय मुंदांखा होनबा ओ अनलाखौ बानायनो थाखाय माखासे ओ आगानफोर दङ माने स्टेपसफोर दङ आरो जायखौहाय अनला बानायनायाव बाहायनाय जायो जेरै जों अनलाखौ माइरंनिफ्राय बानाय नङा होनबा नोंथां ओ औ माइरंखौ सोमलायलायनानै बिदिनो दसे सोमनानै बेखौ फोरानफिननानै आरोबाव देलाय लायनानैसो गुन्द्रा बानायनानै ला गोरलायनानै बिदिनो दाउजों जायोबा दाउजों मेवाइजों जायोबा मेवायजों बा जेखि बेसादजोंनो जाया मानो जों बेखौ बेबायदि थियारि खालामनानै लाग्रोनानैसो संनाय जायो आरो नङा होमबा? आरो जोंना बेवहाय खारैबो होलाय लायनाय जायो। खारै होयोब्लालायनो मिलौसिन होनो गोथावसिन जायो आरो बिनि जे गाब ओंख्रिनि गाबाबो एसे नायथावथाव जायो आरो आरोबाव मा बियो ओंख्रिनि जि गुरै बे गुरैखौबो एसे बाराय जेरै दाउफोरा जुदि ओंख्रियाव होयोब्ला एसे राफोद जायोब्ला बेखौ रुइदों खालामो होननानै फोथायो आरो। ओ खारै खारैजों दा बेबायदिनो गोबां रो खोमनि ओंख्रिफोर बानानै जानो रोंगौ आरो जेरै खारै खारैखौ माब्रै बानायो बर'फ्रा, खारै आथ' मोन ओंख्रियावहाय नांथारगौ?
ओंख्रिनि औ औ थादेरसा औ जेरै जोंनि औ नोंथां जेरै जों जोंनि बर' हारिनि थाखाय खारदैआ बिराद माने गोनांथि माने संनाय खावनायनि मुवा होननानै बुंनो हायो। औ औ नोंथाङा ओ बे खारै बानायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ हायो नोंथां औ हागोन औ हागोन हागोन जिहेतु खारै बानायनायखौ आङो नुयो नालाय न'आवनो बानायो जोंनियाबो। ओमफाय गामियाव गोबां सुबुंफोरखौ बानायनाय नुयो आङो। ओ जिहेतु जोंनि बि मायनो बानाय नालाय आङो नुयो आरो बेहाय गोबां बिबांनि बे ओ माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेखौ बानायनो हायो माने बिलाइफोरनिफ्राय बा बिफांफोरनिफ्राय ओ आं नुबाय थायो ओरैनो मोनसे बानायो थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायो आरो थालिर बिफांनि जे मोदोम बे मोदोमखौ फिसा फिसा हाफ्लेनानै लानानै बेखौ फोराननानै दोनो। ओमफ्राय अब्ला बे थालिर बिफाङा रानगोन मोजांथारै रानोब्ला जों बेखौहाय मा सावनानै लायो आरो। सावनानै लानानै बेनि जे हा हाथर्ला बे हाथर्लाखौ जोङो ओ बिदिनो गल गल मोनसे दुलुर दुलुर बानायनानै लारु बायदि बेखौ बानायनानै दोनगोन आरो। दोननानै बिनिफ्राय जोङो बे सायावहाय एसे एसे दै लुनानै बेखौ सरोब्ला बा फिलटार खालामनाय बदि खालामनानै ओ बिनि साजों दै लुना होयो आरो गाहायजों जाय दैफोरा थाङो बियो बे हाथरफ्लानि रसाबाव थांजोबो आरो बेजों मोनसे रोखोमनि खारै बानायनाय जायो, बेबो खारै जाहैबाय। बे थालिरिरजों बानायनाय खारै आरोबाव बिदिनो ओ नैबे सबाय हारिनि बिफां जायखौ जों सबाय आबाद मावो सबाय आबाद मावखांनायनि उनाव बिनि फ्राय जे ओंखारनाय बिफांफोर आरो बिनि ओ फिथाइनि जे ओ मा होनो बेखौ खलथा। बे खलथाफोरखौबो मोजां बुथुमनानै साखोन सिखोन खालामनाय जायो आरो आरो बेखौहाय सान्दुंआवथ' रानखाबाय मोजाङै राननायनि उनाव बेखौबो जों सावनानै लानो हायो आरो। सावनानै बेखौबो जोङो बे एखे रोखोमैनो थालिरखौ जेरै बानायो बिदिनो दुलुर दुरलुन लारु बायदि बानायनानै बे एख रोखोमैनो दै होनानै बेनिफ्राय मोननाय बिदैखौ जोङो खारै बानायो। आरोबाव गोबां रोखोमनि मै ओ मा होनो माखासे लाइफांफोरनिफ्रायबो बानायनाय नुयो बा बिफांफोरनिफ्राय। जेरै नैबे बे सर जि बिफां दङ बे बेसर बिफांखौबो बिदिनो फोराननानै मोजांथारै ओ साफा खालामनानै बिनिफ्रायबो खारैखौ दिहुननो हायो आरो नोंथां जोंनि जों बेबायदि खालामनायखौ नुयो आङो। जानो हागौ आरोबाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांफोरनिफ्रायबो दिहुननो हाबावो बा बिदिनो मैगंफोरनिफ्राय। दा आङो बेखौहाय जोंनिजों जुनियायै नुबाय थायो आरो नोंथां बेबायदिनो।
औ नोंथां। ओरैनो नोंथांमोननिथिं ओ जेनोबा थालिर बिफांजों जे खारै बारनायनि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा मख'बाय ओ बेवहाय गु बै मा थालिरखौ बाहायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव?
औ बेखौ आङो नुदों ओरैनो ओ मा थालिर होनो बेखौ आङो नामखौ बावबावबायसो।
बेगर गोनां ना नोंथां औ आइ थि आ थालिर बुङो बेखौ जोंनिथिं। औ आइथिया थालिर बेखौ माने गुबैयै जोंनिथिं बे बिफांनि थालेरजोंनो खारैखौ बानायनाय नुनो आरो नुनो मोनो मानो होनब्ला बे बिफांनि बे थालिर बिफांनि बिफांजों माने खारदै बानायोब्लाथाय माने खारदैया गोबाबसिन जायो होननानै मोनसे सानना लानाय दं आरो ना।
बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथाङा बेखौ खोन्थायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर होदों। आङो बेखौ मोजाङै मिथियामोन आरो थालिर बिफां नालाय बिफां आं जायखिया थालिर बिफांखौनो नंदों।
औ नोंथां औ आइटिया नोंथां औ जायखौ जों बेगर गोनां थालिर फिथाइयाव जे बेगर थायो नोंथां औ बे जोंनिथिं आइटिया थालिर ओनसोल लाना ओनसोल जायगा लाना जायगा गुबुन नाम ओइ मोनथियोबो जानानै जोंनि ओनसोलाव बेखौ आइ टि आ थालिर बुङो आरो नोंथां
औ जोबोद मोजांनि बाथ्रा आथिया थालिर दा आरो बिदिब्ला आं गोसोआव लासिगोन आरो आरोबाव बेबायदिनो गोबां दं नङा होमा नोंथां बेनो जाहैबाय खारै बानायनाय आरो ओंख्रि होनना बुङोब्ला जों बर'फ्रा बर' बेबायदिनो आलुफोरखौथ' न'आवनो बानायनानै लाखायो नालाय बयबो गावबागाव बारियाव एसे एसे बेफोरखौबो मावनानै जोङो औ ओंख्रि जायो जाहैबाय
औ नोंथां
औ ओंख्रि जानायनि बदलैबो जों बेखौ फाननानैबो रां खामायनो हायो ओंखायनो आलुखौ जोङो बयबो न'आव इसे एसे गायनानै लायो माखासे जानो थाखाय आरो खायफा खायफाया हा बुरजा थानाय समाव बिसोरो बेखौहाय जानायनि अनगायैबो फाननो थाखायबो बानायो आरो आरोबाव गोबां रो खोमनि मैगं जेरै गोजां बोथोर फैनाय लोगो लोगो जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ एखेबा आलोद्रि जानाय नुयो जेरै लाफा ओंख्रिफोर ला लाफा जहल बिदिनो लाफाखौ एवनानैबो जायो जोङो। आरोबाव नैबे सेनाकपिफोर बेफोरखौबो जोंङो एवनानैबो जायो बा बबेबा मोनसे बेदरफोरजोंबो जोङो बिदिनो संनानै जायो। नङा होमबा नोंथां औ आरो गोबां दं। जेरै नाफाम नाफामाथ' मोनसे मुंदांखाथार ओंख्रि बर'नि नोंथाबो मोनथिखागौ जानो हागौ। नाफामा नै बावैसो जोंना जि आइ टेक बो मोनबाय नामा जिउग्राफिकेल आइदेनटिफिकेसन आवहाय मार्क मोनबाय औ थांनाय बोसोरनैसो सिगां दा बियो मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला माने बियो ओरैबायदि जुनिया आरो जायखौहाय बर'फ्रा गोदोनिफ्राय गोरों हिसाबै ना गोराननिफ्राय बानायनानै देनानै बेखौ बेबायदिनो फेसेवलायनानै मोजां जि हाबोनानै बेखौ जायो आरो जों नङा होमबा?
औ नोंथां औ
औ दा नाफाम बानायनायखौ नोंथाङा मिथियो नामा मारै बानायो?
औ ओरैनो आंनि मोनथिनाय बायदिब्ला गिबियावनो जों नाखौ फोरानना लाग्रोयो जेखे ना मावा फि थिग्रि बेखौ बुङो फिसा फिसा नाखौ फोरानना लाग्रोनानै बे मोजाङै जेब्ला रानो अब्ला बेखौ जों उरालाव देनाय जायो। गुबुन जायगायाव दिंखिफोरावबो देनो हानाय जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ जों दिंखियाव देनाय नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो थास' जायखौ बुङो थास' दुदालि बे थास' दुदालिजों होनानै लोगोसे बेखौ देनाय नुयो। जेब्ला देनो गुरा जागोन नाया अब्ला बेखौ जोङो औवानि हासुंआव औवानि हासुंआव मोजाङै थोन थोन सोना दोनो बे खौ हासुंखौ होथेनो थाखाय जोङो बेवहाय थालिर बिलाइ
औ
खौ ओ सफा महरै माने थाखोन महरै बाहायनाय नुनो मोनबोदों आरो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालावथ जों बे नाफामखौ नोंथां
औ नोंथां बुंदो नामा मा होनो। औ नोंथां नोंथां नंगौ औ जोंना टाइमाबो जाबाय नङा होमबा जों दसे समनि गेजेराव नो ओंख्रिनिसायाव गोबां बाथ्राखौ मिथिलायबाय नङा होनबा ओ औ बेनि थाखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेफोर बाथ्राखौ मोजाङै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोनथोंसै।